हेलौ नोंथां खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों
औ गोजोन सानजौफु समनि औ गोजोन सानजौफु समनि गोजोन हामलायनायखौ आं नोथांनो बावहरग्रोबाय।
औ औ
आं सानो आं सानो जे नोंथांनि देहाया दासान्दि जोबोद मोजाङैनो दङ।
औ नोंथां।
औ औ आं दा नोंथांजो ओ मोनसे खोथा राय्लायनो होननानै सा-सावरायनो होननानै आं सानदोंमोन नोंथाङा दसे सम होननानै आंजों सावरायनो हागोना नोंथां
औ औ हागोन हागोन हागोन नोंथां हागोन
आं दा नोंथांजों ओ जोंहा ओ टेलिफन बा जामबुं ओ बेयो जोंनि जा ओ दा समाव माबायदि बिहोमा होदों ओ बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन। मानो हाया जानो। थांखौबो आं गिबियावनो ओ सान ओ बेलासि समनि गाहाम हामलायनायखो जासि हरबाय।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
ओ जानबुं बाहायनायनि सायाव नोंथाङा जि फंनैसो बुंनो होबाय
औ नोंथां।
फंनैसो बुंनो थाखाय आखायाव लाबाय।
औ नोंथां।
ओ जानबुं बुं होननानै बुङोबाथ' जों बयबो मिथिगौ नङा होमबा?
औ औ नोंथां।
ओ सरासनस्रा दोनै दोनैनि दिनाव बा दिनैनि दानि जुगाव आरोखि ओ बे जाम बुं नङाबा जों रावबो माने ओ सालायनो खस्थ' जागोन। आरो दिनैनि दिनाव जानबुं फैनानै आरोखि। ओ गोदो गोदाय जामबुं गैयि समाव जोंहा जोबोद ओ खस्थ' जायोमोन।
औ औ खस्थ' जायो औ।
बुं गैयै समाव लाइजामजोंसो खबरखौ होलायनाय गोनां जायोमोन। खौरांफोरखौ हरनो गोनां जायोमोन नाथाय दोनै जानबुं फैनानै जोंहा ओरैबायदि मोनसे फार्स जाबाय आरोखि माने आ गुबुन दाबसे जायगायाव ओ माबा फोर ओ दैथायहरनो ओब फोर लाइजाम लिहरनायफोरखौ जेनेबा हरनोबा जों ओरै जेनेबा फस्टेलफोराव जों ओरै थांलायनो गोनां जाथ'लायला बा जोङो गारि मटर लानानै बिथांनो हैनो गोनां बो जाथ'लायला। जोङो मा डाइरेक्टलि जोङो बे जानबुंनि गेजेरजों। बा हवाटसाप खालामनानैबो बे औ औ बेनि गेजेरजों जोङो बेखौ हरनो हानाय जोंहा मोनसे फरिस थासारियाव फैबाय आरो दा बेबायदिनो जानबुंजों जोङो गोबां खामानि मावनो हायो। ओ जेरै दा नोंथांजों आंनो रायलायगासिनो। अ बेबायदि ओ अफलाइनबो रायलायनो हायो। आरो अनलाइनबो रायलायनो हायो आरो गोजान गोजानाव थानाय ओ बिथांफोरजोंबो जोङो मोजाङै रायलायहरजोबनो हायो।
औ।
दानो रायलायनाय गोसो नोङो दानो हरनो हायो। बेबायदि गोबां जोंखौ सहाय खालामो आरो जानबुङा।
औ औ औ।
गोबां ओ सहाय खालामो। जानबुङा ओ बेबायदि जों खौ हेल्प खालामदों आरो ओमफ्राय जानबुङा मोनसे मिसिनारि ओ जिराद। बेसाद आरो माने बेखौ उम चार्जबो होनो गोनां जायो। एखनब्ला बे हामाबो जायो। बेबायदि गोबां दङ आ जानबुङा जोंखौ गोबां माने हेफाजाब होयो।
औ।
बे जानबुंनि सायावनो नोंथाङा जा बुंबाय बे ओ आंखौ फोरमायनो होनाय लेखा आं फोरमायबाय।
औ।
साबायखर थाबाय नोंथाङा ओ आंनो दिनै मोजां मोजां जामबुंनि सायाव खोथा फोरमायना होबाय ओ आंबो दा जेसेबां हायो आ आं बेखौ फोरमायनो नाजागोन जामबुंनि सायाव दा जामबुं होननानै बुङो ब्ला जोंहा जामबुंङा मोनसे ओरैबायदि
औ।